औ खोनादों खोनादों खुलुमबाय नोंथांनिसिम बेलासे समनि गोज गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ औ दा जोङो जिब जुनार बर'फोरा फिनाय बिनि बागै रायलायनो लादों आरोना माने जिब जुनार जेनबा न'आव दाउ, अमा, बोरमा मोस सौ बिफोरदि बायदिसिना जिब जुनार लाया होमबा जों मोनफ्रोमबो नखरफ्रोमबो बिफोरजों जोंहा मा मुलाम फा जायो बिफोर दि माने बिफोरनि बागै रायलायनो सानदों आरो
औ औ औ‌ थारैनो थारैनो बर' हारिनि समाजारि हारिमुवारि आरो रांखान्थियारि जिउआव आबाद मावनायजों लोगोसे बर' जोंनि बर' आइजोफोरा दाउ अमा फिसिनाय बायदिसिना खामानियाव गोबाङैनो आखा फाखा नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ औ खोनादों
गोदायनिफ्रायनो जों नुबोगासिनो दङ जोंनि ओनसोल एबा जोंनि बर हारिमुनि गेजेराव नङाहोमबा जेरै हाय जोंनि बर आइजोफ फोरा दाउ अमा फिसिनाय ओ बायदिसिना खामानि मावनायफोराव गोबाङैनो आखा फाखाथार नङा होमबा सिगां जोङो जोंनि गामि एबा ओनसोलफोराव जोंनि बर आइजोफोरखौ गावनि नखरनि ओ रांखान्थियारि हालोदनि थाखाय जों बायदिसिना जिब जुनार न'आवनो फिसिना लानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा
औ नोंगौ
अमा फिनाय जायो जेरैहाय जों अमा आ फिसिनो थाखाय जोङो बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनाय जायो नङा होमबा जेरैहाय बे अमाखौ ओ फाननो जानायसिमाव लागै जा मोजाङै जाहो लोंहो जोङो फेदेरनानै जोथोनै लाखिनांगौ जायो नङा होमबा थिग बेबायदि ओ जोङो अमा फिसिनो थाखाय जों गन्द्रानि गोनांथि जायो नङा होमबा जों आगोला जों गन्द्राखौ बानायनानै अमानो थानो थाखाय जों बानायनानै होग्रोनाय गोनां जायो जायखौ बुङो जों गला अमा कलार होननानै बुंनाय जायो बिनि बर रावाव बेबादिनो थिग अमा फिनाय होननानै बुङोब्ला जों जोंनि ओनसोल एबा गामिफ्राव गोबां रोखोमनि गेदेर गेदेर फार्म एबा गेदेर गेदेर ओ फार्मफोरखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा उम गेदेर गेदेर बिगोमाफोरखौ जेरैहाय गेदेर गेदेर फालांगि जेरै ओ बिथांमोना औ फिसा जाहोनायखौ जों नुनो मोनो फिसा जाहोनानै बिथांमोना फिसाखौ फाननानै फालांगि एबा रांखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय फिसो जाहोनानै फाननानै गावसोरनि नखरनि रांखान्थियारि ओ हालोदा एबा रांखान्थियारि आंखालखौ सुफुंनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां थिग बेबादिनो लोगोसेनो औ औ बेजों लोगोसेनो जोंनि आइजो माहारिफोराबो जा हायो माफा मानै माथाम बिदियावसिम ओ अमा फिनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा जोंनि गामि ओनसोलाव
औ
नो अमाखौ फिनो थाखाय जोंहा आदारनि गोनांथि जायो नङा होमबा जिहेथु ओ मानसि जिबि एबा जिब जुनारानो आदार जानानैसो थांना थायो नालाय नङा होमबा नोंथां खोनादोंना थिग बेबायादिनो बे रोखोमैनो जोंबो ओ जिब जुन जिब जुनार फिदों नालाय आदारखौथ होखानांगोन थिग बे रोखोमैनो जों अमानो जोङो गुन्दै एबा अफ्रिखौ होनानै फेदेरनाय जायो जायखौ जोङो ओ गुन्दै जा माइ सौनानै जा ओंखारनाय बाहागो नाङि ओंखारनाय बाहागो गुन्दै बेखौ जोङो मानो आदार महरै होनाय जायो थिग बे रोखोमै जा जौ एबा जुमाय सावनानै जा ओंखारनाय मारा जायखौ होनो जों अफ्रि बर रावआव अफ्रि होननानै बुङो जोंनि हालाम एबा ओनसोलाव थिग बेखौबो होनाय जायो ओ बेजों लोगोसेनो गोबां गोबां दारिमिन दारिमि ननिफ्राय दिहुननाय आदार जेरै सापर सिरा खुसि जुखामनिफ्राय दहननाय आदार बायदिफोरखौ जोङो अमानो होनानै फेदेरनायखौ नुनो मोनो जोंनि गामि ओनसोलाव नङा होमबा बेजों लोगो ओंखाम खालायखौबो होनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ औ खोनादों
हाग्रा बंग्रा होनायखौबो नुनो मोनो जेरैहाय थास' थास'खौ रुनानै होनाय खौबो जों नुनो मोनो थि बेबायदिनो बे रोखोमैनो जोंनि बर' आइजोफोरखौ ओ जोंनि गामि ओनसोलाव बिब्दि फदेरनानै गावनि रां खान्थियारि आंखालखौ सुफुंबोनायखौ नुगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां गावनि नख'र सुंनायखौ नुबोगासिनो दङ थिग बेबादिनो बिथांमोना जोंनि बर' बिथांमोना बायदिसिना दाउ अमा बोरमा फिसिनानै गावनि गथ' गथायनि फरायनाय सोलोंथाइ लानाय बायदि हाबाफोराव गोबां बिहोमा होबोगासिनो दङ नङा होमबा
औ औ खोनादों
थिग बेबादिनो दा दाउ अमा दाउ, अमा दाथ' जोंनि गामि ओनसोलावथ' जों नुबोगासिनो दङ नङा होमबा फिसिनायखौ आयजोफोरखौ औ थिग बेबादिनो बेजों लोगोसेनो जोंहा मोसौ फिनायखौ नुनो मोनो बोरमा फिसिनायखौ नङा होमबा जोंनि गामि एबा ओनसोल दा नोङो नोंथाङाबो मोसौ एबा बोरमाखौ माबादि फिसिनाय जायो नोंथाङाबो आंनो एसे सुंद'यै साव ओ फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ खोनादों
औ
मोसौआ जोंनि माने गोदो गोदायनि माने दाबो जोंनि जिउआव माने जोबोर गोनां थार आरो मोसौ नङाबा जाया होननाय बायदि औ मोसौनिफ्राय जोङो माने हासार मोनो मोसौ खिनिफ्राय ओमफाय बिदि मोसौजों जों हालौयो जेनैबा दाथ' हालौनाया खम जाबाय टेक्टर आरि ओंखारनायनिफ्राय थेवबो जोङो माने न'नि गोरान माने न'नि दखाल दख्लासे हायावबाबो हालौनो मोसौ नांथारगौ एसे एनैयाव माने मेगं लाफा मै गं बिदिनो बायदिसिना लाइ इफोद दि गोरान माने खेथि मेगं दुहुननो थाखाय नां थारगौ आरो मोसौखो मोसौनिफ्राय जों गाइ खेर मोनो बे गाइखेर खौ जों लोंबाथाय जोंनि दे हेया मोजां माने गोग गो देहा जायो बिदिनो मोसौ फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो मोसौजोंबो फरायनाय सिकुलफोराव एडमिसन लानाय फोराव जोबोद हेल खालामो मोसौआ
खालामो नंगौ।
बिदिनो बेमार हाजारफोर जाब्लाबो जोङो रांखावरि देहाया माने प्रब्लेमाव गोग्लैबाथाय मोसौफोरखौ फाननानै जोङो रां आरि खावग्रुनखो माने हेल्प मानो हायो आरो बिदिनो बोरमायाबो बिदिनो बोरमाफोरखौबो जोङो न'खरफ्रोमबो लायो होनबाबो जायो मानोना बोरमाखौ दोस्लायनाय लाय नाय अखानिफ्राय बासायनाय बिनिल गोनां थि मानोना बोरमाया अखायाव बारा थानो हाया। बेफोरखौ जोथोन लानांगोन आरो। अखा हाब्लाथाय जों बोरमानो गाम्बारि बि बिलाइ, खरमें बिलाइ, बिफोरदिनो बायदिसिना गोथां गोथां बिलाइखौ लाब नानै खुन्थाफोराव माने खाथाबनानै होनो गोनां जायो आरो। गांसो हाग्राफोर हाना लाबनानै मोसौ फोरनोबो बिदि नो दैलां बोथोरफोराव बिदिनो एखथ जाग्रा बिदिहाय बिसोरनो बायजाया बि मोसौनोबाथाय माइनि नारा बेफोरनो माने जिगाब फोरा बेफोरनो जायो। जेबो बिदिहाय बायलायनांगौ जाया। हैनाय लायनाय दायथआ एना आरो मोसौनिया। माने जों नखराव ओरै नो फिनो हायो थाइसेबो खरसा गारालासिनो। आरो जों बेजों लोगोसे बिनिफ्राय गोबां रां खामायनो हायो आरजिनो हायो फिना लानानै बेयो जोंनि रांखावरि बिथिङाव माने दावगालांनायाव जोबोर फिसानिफ्राय गोजौ फारसे दावगालांनो हानायाव हेफाजाब होयो आरो
औ औ औ नंगौ थारैनो सैथो नोंथांनिया। दा जोंनि उ दाउ अमा एबा बायदिसिना फिसिनाय नि बेलायाव जों नुनो मोनो जोंनि बर समाज एबा बर हारिमुआव जोंनि ना फिसिनायखौबो नुनो मोनो नङा होमबा जोंनि गामि एबा ओनसोलफोराव औ औ जा जों ना फिसिनाय नुनो मोनो जेरै गेदेर गेदेर फुख्रि एबा फार्म खालामनानै जोङो जोंनि गामि ओनसोलाव ना फाननानै बायदि ओ मै दा एबा बाय-बायदि रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? जेरैहाय ओ ना फवान खालामनानै फाननाय ना गेदेर खालामनानै फाननाय बायदि मैया बेफार फालांगि खालामनो जोंखौ माबा हेफाजाब होयो। जिब जुनार बियदिफोरा नङा होमबा जोंनि संसार जानायनि बेलायाव नङा होमबा? रानखान्थि बेलायाव जोंखौ गोबांनि हेफाजाब होफायो जायनि जेराव जों दाउ अमा फाननानै उदां मोनो नङा होमबा? थिग बेबादिनो दा आथिखाल आरो गोदोनि ओ जिब जुनार फिसिनायनि फारागथि होननानै बुंनो थाङोब्ला जों गोदो मोसौ फिसिनानै जोङो मोसौजों हालेवनो हायोमोन नङा होमबा? हाल एवनायखौ जों नुनो हायो नङा होमबा?
औ।
लोगोसे नो आथिखाल जोङो नुनो मोनो ओ आथिखाल जों खायफा खायफा खायसे खायसेखौ नुयो ओ हालेवनाय मोसौजोंनो नाथाय खायफा खायफाखौ जोङो ओ ट्रेक्टर बायदि दोरोङारि मेसिन जों हालेवनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ खोनादों।
औ औ थिग बेबादिनो जोङो ओ आगोल एबा दाबो एसे एसे सोलियो जोंनि गामि एबा ओनसोलफोराव जिबियारि हा सार बाहायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा? मसौनिफ्राय जा मोननाय जा जिबियारि हासार बेखौ जों बाहायनाय नुनो मोनो। दा दा आथिखाल जोङो नुनो मोनो खायसे खायसेखौ ओ खम बिबांनि जिबियारि हासार बाहायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा? माखयनिफ्राय ओंखारनाय औ दाथ' रासायनिक हासारनि गोबां आंखालथि गैया नङा होमबा? खोनादोंना थिग बेबायदिनो फारागथिफोरखौ नुनो मोनो नुनाय जायो आरो। दा जोंहा गोबां गोबां रोखोमनि मोसौ नुनो मोननाय जायो जोंनि दा आथिखाल मुगायाव जेरैहाय गेदेर गेदेर मोसौ जेरै जारसि क्रस ओ पेल एइथसेप बायदि बायदि गेदेर गेदेर रोखोमनि जों मोसौ नुनो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां? थिग बे बादि अमानि बेलायाव बुंनो थाङोब्लाबो जों बायदि बायदि गुबुन गुबुन जातनि अमा नुनो मोनो दाउनि बेलायाव बुंनो थाङोब्लाबो बोरमानि बेलायाव बुंनो थाङोब्लाबो नङा होमबा?
औ।
गुबुन गुबुन रोखोमनि जों फिनाय नुनो मोनो जोंनि ओनसो लाव दा। दा जोंना नोंथां समाबो जाबाय नोंथांजों गोबां खोथा, सावरायलायनानै गो गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय, आसा खालामो नोंथांखौ आं जाय इयुनाव लोगो मोनबावगोन होन
औ नोंथांनिसिमबो,
औ एसेनोसै औ